हेल'
औ
खोनाबाय
खोनादों ओं खोनागासिनो।
ओ मा खालामदों?
दं ओरैनोसै
ओम मा ओंख्रि संगोन? उ
ओंख्रिया मा संनाय जायोथाय दायो
मोनायाखै नामा नोंसोरनिथि
मोनानाया मोनाहांबाय अखा हादों नायलाय ओंखायनो खोमसि जाहांबाय मोनानाय नुबाय।
जोंथिंबो नै मोनाबाय
ए अखा हादोंमोन नोंसिनिथिं?
अखाया दसे दसे हाबाय थादों हाबाय थाथाराखैबो द'से दसेल' आङो फैफानाङा नों बेखौले लोंखायो आङो
मा होनदों?
हो दावराव जालायबाय नोंसोर दावराव जालायबाय नामा होनदां? ओम दुस्थ' थारना
बिरात एक नाम्बारसो
उम
दाना माबा खालामला बुफैला बुफायलि खालामला
हो साइकेला दहाय अन्थाइजों देदोंसो देदों देदों साइकेल खुनु गारजाबलाजोबदों लामायाव
ए बे बाया
मोनथिया बायबा गाव खालि बे बाव
जाया बिमाया बिमाया जेबो होननो हाया?
ओ रायजायाबाबो गारा सभाबखौनो हस्तेल थाहोयखासिगोन र' बारा गोबाव गैला। एक थारिकावनो थाहैखागोन। लाया बेखौ हस्टेल थायोबा आब' दं थाया माथोआं हा
मेथाइफोरबो हैया होन्दों बेनो दुस्थु खालामग्राखाय
उम बे मेथाइजों मानिग्रा नङा इयो
माथो
बे आथिं राखा देरखा मानसिया बे मेथाइजों मानिगोन नानि
ए ओमफ्राय मेथाइफोर माबाया जाया?
जायो जाबाबो बे बेना दा सैथान जाबायना दसे सम जागोन ओमफायो जेबो होनला होनगोन दसेनो
ए
उम
ओमफाय खबरफोरा मोजां खबरफोरा मोजां
ओं मोजां
ओं खोनादों
ए
आंलाय गेजेरावनो मोजांबो होनजाया गारज्रिबो होनजाया टेनसनसो मोनबाय थाग्रा जाबाय आं
मानो मा जानानै?
बे फन रायलाय रायलाय हाबजायाबो
ए बिनि थाखायनो
बिनि थाखायनो
ओरैनोबाथ जेबो नङा होनदो
ओ ओरैनोबाथ जेबो नंखाया
उम जेबो नङाहाय जागोन बे मालाबा
उम
फैफिनलायबाय नामा बिसोरलाय
मा ओंख्रि जानाय बिराद दुस्थलै थैबाबो जासै बियो ओंलै थैबाबो जासै बियो
ओइ आं खोनागासिनो दावरावनो
आं खोनाखादों
बेराद दुसथ दादिखौल गिखायो
दादिखौल गि रावखैबो गिया
गियो
नै आजाया दावराव खालामलागासिनो उम
गियानो खोमा बिमाया होनबाबो
गैया हस्थेल दोननाय मोनबासो सान्थि जाखागोन इखौ मा होनदों नोङो उम
मालासो दोनहैगोन मोनथारबाय नामा नोङो
माला दोनहैगोनथ मोनखाबाय दे नांनांगौबाथाय पुलिसजों लांजा खागोन नोङो।
आरो मा खालामलायखो?
नुवाखै लावथि जंफारजों खुबैनो नागिरदों लावथि जंफार गिदिरथार
ए
थाङाखै ओमफ्राय नआव
थांदोंमोन जेराव थाङो बावनो थांफायो
ए
दुनियानि दुस्थ' एक नाम्बार
उमहु माने बिदि बिलाय
मिथिया एखदम मालाबा दुस्थ' खालामबा हरावसो बुथेना दोनगोन सानलायो आङो।
उमह
उन्दुलांबा दद्र'द्र' अननो ओंखारफिनो ओमफाय
ए नोंजों थाफायो नोंजों ओन्दुफायो
ओहो गावसोर उन्दुनायावनो बुसिन बुसिन बुनोसै नामा बाल सानलायो आङो।
ए नों दाना हारसिं थानो गिला उन्दुनो
गिला गिनायालाय होनबाबो फांखा फांखा होआबाथाय गियोहाय
ए
फांखा होबाथाय आंनि फांखाया गोसा नालाय बा हेरनि आवाज खोनाया ओमफाय जै फांखा होआबा सैमानि खुथ्रु खाथ्रा
ए मादैया न'आव थां न' माबायाव थाहैबा दर मारिनानै गालाङो
थाला होआ
ए
ओरैनो गालाङो
जेबो गैखायाना मा दं
जेब्बो गैया बेनि रुमाव
गावनि गावसिनि न'नि मोनबोनायफोर दङ।
दंनायालाय बिदिया दंजोबो।
अ
गद्रेसाव दंखोमा
माजों थांनाय माजों थांनाय दहाय मैया?
मैया थम थमजों।
सोरनिजों?
ए आयं सरन।
ए भारा लांदों?
ओं
अ फाय सोर लेंहैखो?
मान दादि लिंहरदों।
ए ओमफ्राय न'सिम लांफैदों?
ओं न'सिम लांफैबाय ओमफ्राय रासघरसिम दोनहैबाय ओमफ्राय माबाल'नो फैसायानो पासस'ल' लायो ओमफ्राय बेलेगबा सातस' आदस' लाजागौमोन नोङो
ए दादिजोंबाथ' फ्रियावनो थांलाय फैलाय खालामनो हाबावोसो खोमा
दादिजोंबा ओरैनो बे दादियालाय गावनो दोनहैखागोन नालाय
ओम नङाब्रा माबाखौसो होनदां बैसिनिखौ सुरसमनिखौसो होनदां।
ए बेजोंबो ओरैनो फ्रियावनो
ओमफ्राय सोरथो लिंहरना होनाय ए उम बे बिमायालाय अबेसिम फैखो?
बिमाया ओइ दैमालुनि ओरै थिनालिया सालबारि थि थिनालिया बेयावहाय थाबाय।
ए ओमफ्राय बिसोर ओरै थांबाय?
अ इसोरो दैमालुजों ओंखारहैबाय
ए थांलाय फैलाय जि दिगदार जाबाय ना बेना फिल फिलिजों थांलाय फैलाय खालामबाय थानाय स्कुटि लाबानो जासै।
लायानो स्कुटि नांगौ ना न' नांगौसो होनो नो हो
हो बे गावनि गोजौ जौ गारिखौ फानबानो गावनि न' माबा गोजौखौ फानबानो जासैना गारि गोजौखौ रावबो सालायखाया।
रावबो सालायखायाबो दावराव खोनासिगोन नोङो ट्रेक्टर फैदों
मानो
ट्रेक्टर फैदों
ए बेलेगाव थांथ'लायदोब्रा नोंहा
दुब्लि बारि गेजेरावसो दंहैखायो ओमफ्राय
ए ए खोनादों सोरनिमोन
गावनिखौ फानबाबो जानोसै ओमफ्राय फानाहाय इयो
औ
हिनजावखौ सालायनो रोङा होनबाय थायो।
मा जाखो
सालायनोलाय रोङाबाबो उनावहाय रोंलाङोना लासैसो
रोङो उनावनो बयबो रोंखानानै फैयाना
ओम जोंबोथ' रोङानोमोन माथो।
ओम
नोंहाबो सालायनो मोनफाथारगोन साइदाव
जोंहालाय बोरै मोननांगौ।
दसे दसे मालाबा न'आव फैबा फैबा मोनगौ मोनखागौमोन ना स्कुटि थाबा
ए मोनगौमोन इयावथ'
उम
आं होनबाय थायो ओंखायथ' स्कुटि बायदो स्कुटि बायदो होननानै।
ए ओमफ्राय मा होनो गावहालाय लानो लुगैगोनना लुगैया?
गावहा लुबैयो ओमफाय दादियानो होखायानोबा।
ए होखायाहाय बियो दे दोनथ'नोसै होनबालाय
ओम औ